अ दा बा बैसागुनि सायाव सावरायनिना।
औ जागोन दे बिदिब्ला।
जोंनाथ' बैसागुखौ गोदो गोदाय दानसेया लागै खुङो होननानै मिथिनो मोनोमोन। नाथाय आथिखाल समाव बैसागुखो सान स्नि हा लसै खुंनाय जायो।
औ नोंगौ।
उम मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बिदिनो दाउ अमाफोरनि बैसागु। बायदि बायदि उम। दाहाय मोसौ बैसागुखो
नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंलाय।
अ। बिनो जोंहा मोसौ बैसागुखोथ' सैथो दाननि जोबनाय सानखालि फालिनाय जायो।
ओ नंगौ।
ओम सैथ' दान जोबखालि बयबो बयहाबो फुङावनो सिखारनानै बिदिनो लाव फान्थाव हालदै बायदि बायदिफोरखौ इदिनो साखा साखा हानानै लायो। आरो
औ नोंगौ ओ थिक बेबायदिनो जोङो ओ सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि सानसे सिगांनो जोङो लाव, फान्थाव, खाथ्रि बिलाइ हालदै बेफोरखौ जोङो जगार खालामनानै दोनखायो नङा होमबा।
औ।
थिग बेबायदिनो बेनि अखानायै फुङावनो जोङो बेफोरबायदि लाव, फान्थाव, हालदै, खाथ खाथ्रि बेखौ जोङो हानानै ओ गल गल हानानै बेखौ जोङो माला सुयो माला सुनानै जोङो बेखौ न' न'आवहाय थेबनानै दोनो आरो बिनि उनाव थाव गुबै आरो जोंनि दो दोख्लानि हांगारखौ एरख'नानै लानानै जोङो मोसौनियाव फोथा फोननाय जायो थाव गुबैदो लगाय नानै
उम।
बेनि उनाव बेखौ फोनखांनानै जोङो दु दुब्लि बा फोथार बा हाखराव जोङो थुखैनो लां जायो मोसौखौ थिग बेबायदिनो लाव फानथाव हालदै खाथ्रि बिलाइ बेफोरखौ लांफानानै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा-हनजा बिदिनो गान खनै खनै जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो लोगोसे खाथ्रि बिलाइजों खुबोयै खुबै जोङो बुयै बुयै थुखैयो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ माबायदि थुखैनाय जायो मोसौखौ?
ओ जोंनावबो बिदिनो ओम लाव फान्थावफोरखौ सानसे सिगांनो ओ जगार खामखाना लायो। बेनि उनावहाय ओ अखानायै सैथ' दान जोबखालि बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ साखा साखा इदि हानानै लाबाय इनि उनावहाय बेफोरखौ दिग्लि बिलाइ बायदि होफादेरनानै माला सुयो ओमफ्राय माल' माला सु सुनानै उनावहाय उम।
औ थिग बेबायदिनो जोङो मोसौखौ बे दिना खालि जोङो सानाव ओ दोनदाल होनाय जाया बेखौ जोङो फोथाराव हगारनानै होनाय जायो।
औ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो मोनायाव लाबोनानै न'आवहाय जोङो फाखा गोदान बावफैनाय जायो दिंखिया बिलाइ थुलुंसि माइरं गय जरा फाथै जरा लानानै जोङो ओ बिसोरनो बउनाय जायो आरो ना।
औ।
अ नंगौ। थिग बेबायदिनो बेनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागु नङा
औ मानसि बैसागु।
मानसि बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
थि बैसागुआवथ' जोङो इदिनो गामि गामि बयबो न'खर न'खराव बयबो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ मान होलायनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरनो मान होनाय खुलुमनाय बिदिदि बिदिबो जायो। नि उनावहाय न'खर न'खर गामिनि सेंग्रा सिख्ला बयबो गथ'फ्रा गथ' एक्सट्रा गेदेरफ्रा गेदेर बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो खाम जथा सेरा सिफुं दामनानै मोसाहैनाय जायो। सोरबा मागिहैयो ओम।
ओ जोङो बैसागु बोथोराव रंजायो मबा नङा होमबा
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु मागिनो थाखाय जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा था जाबस्रिं थरखा बेफोरखौ लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ।
औ बेनि गेजेरावनो आरो जोंना हारमनियाम बेफोरबो दङ औ। थिग बेबायदिनो आरोबाव नोंथाङा माबा माबि दामग्रा देग्राफोरखौ मिथिगौ नामा?
औ बेफोरनि अनगायै आं थरखा जथा बेफोरबायदिखौनो मिथिगौ आरो अह नंगौना।
थिग बेबायदिनो दामनाय देनाय आगजुनि अनगायै ओमफ्राय जोङो ओ जोंनि हारिनि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ खौ जोङो गान्नायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ।
जेरै हिन्जाव माहारिया बा हिन्जावसाफोरा लांगा दख'ना गोमो आरो ब्लाउस गोजा आर'नाइ खायमा बायदि बायदि आगरनि जोङो गाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? औ। थिग बेबायदिनो नोंथाङा हौवासाफोरनि बेलायाव मा मा? फाननायखौ नुनो मोनो?
बिदिनो हौवासाफोरनि बेलायावबो बिसोरो गामसा आरो आर'नाइ फालि जानजियावबो आर'नाइ फालि खायो। बिदिनो ओमफ्राय मोजानो थाङो।
औ नंगौ।
थिग बेफोरबायदिनो जोङो मोसानानै आ जेरै अन्थोब बा माइरं हरनाय जायोना न'खर न'खर।
न'खर न'खर मागि हैनाय जायो
औ बे माइरं बा जि थाइसे थाइनै रां हरो जोङो बेफोरखौ उनाव खाना जायो बा बेखौनो लावखार ओंखाम जानाय होन बुङो आरोना जोङो
थिग बेबायदिनो बेयाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जानाय जायो
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो लावखार ओंखामावथ' अमा बेदर बा इदिनो दाउ बेदर बायदि बायदि बायलायनानै जमा बैसागु मोसानायजों जा एसे बागिनानै मोननाय रांफोरजोंनो जमायै रंजालायनानै बिदिनो
औ नंगौ आरो जोङो बेबायदि बिदिनो रंजा खुसियै जोंनि बर'फोरनि जुमाय जौ गोरान जौ गदिर बेफोरखौ बो जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो जौ गिसि जौ गोदानखौ बैसागो मागिनानै लावखार ओंखाम जानायाव लोंनाय जायो नामा
औ लोंनाय जायो जोंनियावबो बिदिनो
औ नंगौ
औ
थिग बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ जोंनि गामिनि अनगायैबो गुबुन- गुबुन खाथि खालानि गामिफोरावबो जोङो खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ लानानै मागि हैैनायखौ नोंनो मोनो नङा होमबा
औ मेथाइ खननाय मोसायोै मागिरया
औ आरो जोंया गोदो -गोदायथ' बांसिनानो बेफोर दामनाय देनाय दामजुफोरखौ लानानै मोसायोमोन नाथाय दानिया बबेबा - बबेबा गामि ओनसोलफोराव जोङो उम जेरै डि जे बक्स बा बेफोरबायदिनो गुबुन - गुबुन दामग्रा ओंखारदों बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नोंथांमोननिथिं माबे मोनसेखौ बांसिन बाहायो दा?
जोंनावबो बिदिनो खायसेया खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानैनो मोसायो आरो सोरबा सोरबा - सोरबा दि डि जे बक्स लानानैबो मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो। औ नंगौ।
थिग समायना ओ बेबायदिनो समायना रमायना
ओ।
सिख्ला बायदि नुनो मोननाय जायो आरोना जों मोसानायख
ओ।
जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन- गुबुन ओनसोलनि सुबुं बा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि मोसानायखौ बा गाननाय - जोमनाय बा दामनाय- देनाय बेफोर खौ बाख्नायनो हम नङा होमबा?
औ।
औ जोंहा थिग बेबायदिनो बैसागु बोथोरा मेहेर गोनां जायो आरोना।
ओ बैसागुजों
थिग बेबायदिनो गोदो - गोदायनिफ्रायनो फोलिबोबाय थानाय बायदि बैसागु बोथोरा इयुनावबो जेन बेफोरबायदिनो जोङो रंजा- खुसियै खुंलांबाय थानो हायो।
औ।
औ। बेखौनो जोङो आसा थिनाय थाबाय आरोना।
औ।
नोंथांजों राय्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
अ आंबो नोंथांजों रायलायनानै गोजोन्नाय मोनबाय।
बेबायदिनो इयुनाव आरोबाव फिन नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोन खौ आसा थिनाय थाबाय।
अ।
बिदिब्ला जोंना दिनै रायज्लायनायनि समाबो जाबाय जोङो बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ दे बिदि नोंथांनिसिमबो गोजोननाय खौ बावहरफिननाय थाबाय।
अ दे।